औ नोंथां अ दों जि ओरैनो जिरायनानै दसे औ ओंखाम जाखांबाय नोंथां
ओ मा ओख्रि आंबो ओरैनो जिरायना दङ ओ बोथोरफोरालाय माबादि
अ बोथोराथ थ' दा बिब्दिनोसै दैज्लां बोथोर नालाय सानसे बा अखा सानसे बा सान्दुं बिदिनोसै आरो ओ-ओ
आं नोंथांखौ मबा कल खालामनायनि माबायाव माबाया जाहैबाय जों मोनसे आयदा ला रायलायनोसै नामा
औ रायलायजायो नोंथां
होमबा जों सोलोंथाइनि सायाव एसे सावरायनो सै नामा
औ औ सावरायजायो नोंथां
आं गिबियावनो सोंग्रोसै आरो ना मोनसे सोंथि सोंनो हागोन नामा?
सोंदे बुं
अ जोंना आसि सोलोंथाइखौ लानानै जेनेबा गोदोनि जों गोदोनिजों दानिजों मा मा सोलोंथाइनिया मा माबोरै सोलायबोखो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ हागोन नोंथां। सोलोंथाइ सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला। थ' गोदोनि आरो दादि गोबां फाराग दं नङा होमब्ला? गोदो जोङो मामोन गोदोनि दिनाव सोलोंथाइखौ जोङो माने मा गोबांहाय लानो हायामोन आरोना। जायहा हमनानै ला जायहा फैसा थाखा गोबां दं। जायहा धोनि मानसि सुबुं बेफोरबायदिया माने बे बेफोरबायदि सुबुङासो माने सोलोंथाइखौ माने लानो हायोमोन आरो ना जाया एसे फैसा थाखानि एसे फैसा था थाखानि प्रब्लेम बेफोरबायदिया माने मा होनो सोलोंथाइखौ बेफोरबायदि नांगौ बायदि लानो हा हायामोन आरो माने गोदोनि सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला गोदो गोदोथ' सोलोंथाइखौ माने एसेबां बेफोरबायदि नांगौ बायदि होनाय जायामोन आरोना बा हमनानै ला जों दा गोदो होयो नुनो मोनोमोन आरो गोदोथ' बेफोरबायदिनो सोलोंथाइ बा बिदि फरायसालियाव थांनो थाखाय जोंहा बेफोरबायदि साइकेल बा गारि बेफोरबायदि जेबो गैयामोन नङा होमब्ला जोंनि फरायसालिया जेसेबांनो गोजान जायाथों मानो जों माजों हान्थियोमोन जेब्लायबो आथिंजोंसो थाङोमोनब्ला आथिंजोंसो हान थियोमोन नङा होमब्ला नाथाय दानि जुगाव बेफोरबायदि नङा दानि जुगाव मा जादों जोंनो मा जों ससे लामायानो जा बा एसे गोजान लामायानो जा जोङो माने मा आथिंजों हान्थिनो हाया नङा होमब्ला जोङो मा जों हानथियो दा गारि एबा गारि एबा साइकेल बेफोरबायदि जोंसो हानथियो आरोना दा गोदो गोदोनि सुबुंआ बेफोरबायदि खसथ' खालामनानै खसथ' खालामनानै सोलोंथाइ एबा फरायसालियाव थाङोमोन बे फोरबायदि फरायसालियाव सोलोंथाइ लाायहैयोमोन नाथाय बिसोरो बेफोरबायदि खस्थ' खस्थ'यै सोलोंथाइ लाहैनायखायनो मा बिसोरो बेफोरबायदि गोरोंमोन आरो ना गोरोंबा जा मास्टारफोरा जा फोरोङो बेखौनो बिसोरो गोसोआव लायो गोसोआव लानो हायो बेफोरबायदिमोन आरोना ओ नांगौ रोखोमनि ओ फोरोंगिरिफोर गैयामोनब्लाबो जाखिनि ओ फोरोंगिरि दंमोन बिसोरनो ओ नांगौ बायदि सोलोंथाइखौ होयोमोन नोङा होनब्ला गंसे सोलों गंसे फरायसालियाव गोदोयो मामोन सासे बा सानै बेफोरबायदिल' मा थायोमोन मास्टारफोर थायोमोन नङा होमब्ला नाथायथ' दा बिब्दि नङा मोनसे सोलोंसालियाव जों हमनानै ला ओ बर' आयदायानो जा बा इंराजि आयदायानो जा गुबुन गुबुन आयदायाव ओ गुबुन गुबुन मास्टार नांगौ नङा होमब्ला ओ सासे सासे फोरोंगिरिया हमनानै ला बड' आयदाखौ लाबाय बियो माने बड'खौनो लागोन नाथाय गुबुन फोरोंगिरिया इंराजि आयदा लाबाथाय बेयो इंराजि आयदाखौनो लागोन माने दानिफोराव मा गोबां जेसां साबजेक्ट थाया मानो बेफोर गासैबो साबजेक्टफोराव माने सासे सासे मास्टार होयो नङा होमब्ला नाथाय गो दोनि गोदोनि आरो दानि सोलोंथाइखौ नायोब्ला गोदोनियाथ' गोदोनि थांबाय नङा होनोब्ला गोदोयो एसेबां बेफोरबायदि जौगानायबो नङामोन नालाय नांगौबायदि सोलोंथाइबो लानो हायामोन नांगौबायदि जों मोनाबोमोन सोलोंथाइखौ सोलोंथाइ लानो थाखाय गोजानाव थांनांगौ जायोमोन बेफोरबायदि गोजानाव थांनो थाखाय ओ न'खरनि सुबुङा न'खरनि सुबुङा एसे ओ गोनां बा धोनिबासो बेफोरबायदि गोजानाव सोलोंथाइ लानो हायोमोन नङा होमब्ला दाथ' मा दा मा बुङो जोंनि जोङो दा ओ हमनानै ला जोंनि खाथि खालायावनो गोबां फरायसालिफोर दङ नङा होमबा नों जा गोसो बेयावनो सोलोंथाइ लानो हायो बेफोरबायदि आरो गोदो आरो दा उम
दा आंबो बेखौनो आंबो बेखौनो बुंनो सान्दों आरोना जेनेबा नों जेरै बुं लांदो औ जोंना गो दो मा होनो जोबोद माने खस्थ'यै थांनांगौ गोनां जायोमोन आरोना फरायसालिफोराव जेनेबा बिमा बिफाफोरनिफ्राय जोबोद खोनायो सोरबा ओ से नदेल गैयालासिनो थांनाय बा उम दै बारनानै थांनाय एबा ब स्था लाखा लायनानै फरायसालियाव थांनाय जों जोबोद खोनानो मोनो आरोना बेफोरनि अ ओमफ्राय जों ना मा सोलोंथाइनि गिबि जौगाजेननाया जाहैबाय जोंना जिगुजौ द'जिथामावसो जोंना गिबि गिबि फरायसु फोर माने इदि ओ प्राइमारि फरायसालि गायसननाय जादोंमोन आरो ना बेनिफ्रायसो‌ एसे जौगाबोदों आरो आरो बै समावबो जोंना जायबादि मानसिया फरायनायखौ सोलोंथाइखौ गोनांथि होनना साननानै फरायनायखौ ओम फरायनायाव मुखुब लादोंमोन बै बेसोर बादि मानसि नि थाखायो औ दावगालांदों ओमफ्राय बिसोरनि थाखायनोथ' जोंना दा दान बिसो सोरो जुदि बै समाव बिदि गोसो होआमोनबब्ला बिदि फरायसालि फोर गायसननायाव एसे माने जाय जाय गोरों मान दङ बिसोरो बिदि खालामबो आमोन जों दाथ' औ दाथ' जानाय नङा। मोन मारोना बै समाव एसेबां फरायसालिनि आंखाल फोरोंगिरिनि आंखाल थासेयावबो बिसोरो खायसेया सोलोंना नै गिदिर जाबोबाय नङा होमबा औ बेनो आरो आरो दा थ' जोंना मा होनगोन दा जोंना फरायसालि निबो आंखाल गैया। बा फोरोंगिरिनि बो आंखाल गैया जोंहा सब दंजोबो आरो दा जों फरायसालियाव थांनोबो जोंहा गारि साइकेल बयहाबो दं नङा होमबा जोंहा बेराद बिराद सुबि दा मोनबाय आरो गोदोनिजों रुजुनानै नायोबा जोंहा गोदोनियाव माने जोबोद आंखालमोन सब बुस्थुआवनो बिराद आंखाल जायोमोन आरोना फोरोंगिरियानो जा फराय सालिया बा मोन औ फोरोंगिरियानो जा फरायसालियानो जा
औ औ औ आरो फराय औ फरायग्रा सुबुङाबो औ फरायग्रा सुबुङाबो माने खममोन आरो ना गोदोनि
औ औ औ बेनो आरोबाव बुंखानो लिर जोङो फरायनायखौ जोबोद मोनसे गोनां बेसेन गोनां होननानै जों सानना लानो हागोन आरोना जेनेबा जोंना जुदि जों दा जोंनि जोंना बयनाबो सिमां थायो नङा होमबा सोरबाहा सोरनिबा सोरहाबा डाक्टार जानो सिमां नुयो सोरहाबा जेनेबा इन्जिनियार जानो सिमां नुयो बा आंहाबो मोनसे सिमां दं बा नोंहाबो मोनसे सिमां दं बयहाबो मोनसे सिमां थायो होनब्ला बेबायदि सिमांफोरखौ जों जाफुंनो थाखाय जोंहा मा होनगोन फरायनायाव समल' होनांगौ आरोना मानोना जोंहा दा सब सुबिदायानो दं जोंना दा औ जों दा सम होनांसिगौ आरोना जोंना दा फरायनायाव मुखुब होबानो जागोन आरो ना मानोना फरायनायानो दा जों मा होनगोन जोंनि
जोंनि जिउनि मोनसे औ
औ माने बन्द' दर्जाखौबो खुलिना होगोन साबि होननानै बुंनांसिगोन आरोना जों फरायनायखौ
औ
आरो बेफोरनो जेनेबा बै गो-गोदो दे मानसिफोरा जे बैसो दि ओ माबायाव बो जेनेबा आंखाल जासेयावबो बिसोरो दि जोबोद खस्थ'जोंबाबो नाजानानै ए ओ नाजा नानै दा दा दाथ' जोबोद गिदिर जानो हादों नङा होमबा जों गावनो गावनि मे गनजोंनो नुनो मोनो नङा होमबा बे
औ उम उम।
औ बिसोरनि थाखायनो
औ
आरोबाव जेब्ला ओ जों जोंना आं होनदों ना जे ओ ओ नाइन नाइनटिन सिक्सटि थ्रियाव सो जोंना प्राइमारि गिबि स्कुला खुलिजेनदोंमोन नङा होमबा बेथ' बिराद औ गायसनजा दोंमोन औ बिनि उनावसो जोंना जौगाबोदों नङा होमबा? बिनि उनावसो मोनसे फोरोंगिरिफ्राबो फोरोंगिरिफ्राबो ओंखारलांदों बिनि उ उनावसो नङा होमबा
औ औ
जौगानायनि गुद
औ औ आरो मोनसे खोथा बुंनि आङो मा होनो गोदोनि गोदोनि जा फोरोंगिरि बिसोरथ' बिसोरो मामोन बेथन गैयालासिनो गोबाव सम बे फोरबायदिनो मा खामबोदों फोरोंबोद दोंमोन नङा होमबा बेफोरबायदिनो बिसोरो ओ जेनेबा गावसि सोरनि नांगौखौ जेनेबा नांगौखौबो बिसोरो लाखुमानानै बा दोनथ'नानै बिसोरो मामोन गोसो होथाबनानै मा फराय फरायसाफोरखौ फोरोंदोंमोन नङा होमबा आरोथ' मा गोदोथ' बेफोरबायदि बे बेथन बेथन होननायखौनो मोनामोन नङा होमबा बिसोरो बेफोरबायदिनो गोबाव ख सम बिसोर बिदिनो नांथाबनानै थानानैसो बिसोरनिया मा जालाङोमोन बिसोरनि साख ख्रिया जालाङोमोन नङा होमब्ला? नाथाय दानि जुगाव नाथाय दानि जुगावथ' बिबदि नङा बेफोरबायदि नांथाबा नोङा होमब्ला नै नोंसोरजे हमनानै ला दानि जुगाव मा फो ओ फोरोंगिरिफोरा बा बेफोरबायदिनो मोनसे आनजाद होबाय आनजादाव देरहाबाय बा उथ उथ्रिसार जानो हाबाय बेफोरबायदिनो मा मोनो साख्रि एबा फोरोंगिरि जानो मोनो नाथाय गोदोनि दिनाव बेफोरबायदि गैयामोन ना बा हमनानै ला ओ मोनसे मोनसे गामि बा मोनसे रायजोआव बिसोरो रायजोफोरा बिसोरखौ माने माबानानैसो बा सायख'नानैसो होयोमोन आरो ना बिसोरनाव जेबो मा होननाय गैयामोन बेथन होननाय गैयामोन बिसोरो आरो मा बिसोरो गावसोरनि खस्थ'खौ लानानै बाबो फोरोङोमोन आरोना बेथनजों बिसोरा जेबो सोमोनदो गैयामोन नङा होमब्ला नाथाय दानियाथ' बिब्दि नङा दानियाथ' गोबां बेथन मोनो फोरोंगिरिफोरा नङा होमबा बेथन मोनसेयावबो बेथन मोनसेयावबो बिसो बिसोरो मा खालामबावोसो बिसोरो सोलोंथाइखौ जोंनो मोजां होनो नागिरबावासो नङा होमब्ला औ
रायलायनानै जोबोद आं गोजोननाय मोनबाय। आरो जोबोद आं माखासे माखसे खोथाखौ मिन्थियिखौबो आं मिनथिनानै मोनबाय। नोंथाङा जबोद गुवारैनो मो जाङै बेखेवना होबाय।
औ औ औ
दिनैनि थाखाय बेखिनियावनो जाथ'सिगोन नामा?
औ औ दे नोंथां गोजो गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो गोबां बाथ्रा मोनथिनो मोनबाय ओ ओ गोजोननाय थाबाय।